हेलौ नों
हेलौ
औ नोंथां औ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंनिसिमबो नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
ओरै दं नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि ना दसे?
औ नोंथां औ।
नोंथाङा माबा टाइम होनो हाखागोन दा? माने आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों रालायनो सानदोंथ' बेखायनो हायोना नोंथां। होमबा नोंथां आयदाया जाहैबाय जेन'बा दानि जुग गाव जोंनि देहाया थिगानो थाला नङा होमबा नोंथां। बांसिनानो बायदिसिना बेमार लोमजा लुबाय थायो मायो। बेबायदि जायोना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनांगौब्ला अब्ला जोङो मा मा खालामनांगोन नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो माने फंनैसो मिथिनो लुगैदों आरोखि। जेनेबा नों नोंजों सावरायनोसै दस्राजों सावरायसै। आङो बयनिफ्रायबो एफा एफा नलेजखौथ' मोननो हागोन ना नोंथां।
औ नंगौ
बिनि थाखाय नोंथांनिफ्रायबो एसे माने एसे जा हायो बे नलेजखौ लानो सानदों आरो आं नोंथाङा होमबा बुंनो हासिगोन दे।
औ देहाखौहाय गोग्गो लाखिनांगौआ जोंनि थाखाय बिराद माने इम्परटेन्ट खामानि मानो होनोब्ला जोंनि देहायानो माने जोंनि इसोर जायखौ जों जोथोन लाखिनांगौ बुंनो थाङोब्ला देहायानो जोंनि थाखाय माने गोनांसिन आरो ना। दा बेखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय गोबां जानाय माने जोंनि देहाखौ बिराद थाल लानांगोन आरो। बेल' नङाखि बहाबा थांनाय मानाय जानाय बेल' नङा लोंनायावबो जों बिराद माने थाल लानांगोन जायनि जाहै माने गासिबो बेमारफ्रा माने जायो आरोना। जायखौ बुङोब्ला जानाय लोंनायावनो माने दा बांसिन केमिकेल जानायलाय दा बेहाय माने जों थाल लानांगौ जायो आरो।
औ देहाया गाज्रि जायो थाबैनो।
औ बुंनो थाङोब्ला देहाखौ जोङो माने सना बायदि सना रुफाखौ जेरै जों जोथोन लायो बेफोरबायदि दोननांगोन आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला मोनसे बुस्थुआ जै जाबाथाय माने हामनो गोरा जायो आरोना बेनि थाखायनो जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव जेनेबा सिगांग्रो देहाखौ थाल लानांगोन जेरै गेस जानाय गेस गेस सा मानि थाखाय जायो
औ
ओंखाम जानाय थिग गैया
गैया ओम
नांगौनि बारा गुबुन गुबुन जेनेबा फुटपाथनि खाजा जानाय
नाय औ
औ बेनि थाखाय आरो औ साहाखौबो माने बारा लोंनो नाङा आरोना साहाया बेबो मोनसे देहानि गाज्रि खालामो जेरावहाय सोरबा सुगार फ्रि लोङो अब्लाबो मानि सुगार फ्रिब्लाबो एसेबाबो एफेक्ट जायो आरो ना जोंनि देहायाव जायखौ उदै खालियाव जों लोंनाय जायो बेनि थाखायनो बांद्राय अभार साहा लोंनायाबो माने देहाखौ गाज्रि खालामो।
आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव मैगं थाइगंआ माने मा बुंनो थाङो गोबां जेनेबा दाथ' आबाद मावनाया खम जानो हमबाय बेनि थाखायनो माने बायनानै जानाय जायो
बे बायनायावनोथ' बै गायनाय बुसथुखौ जोङो बांसिन केमिकेल बाहायनानै जेनेबा माने फोनाय जायो गायनाय
औ औ औ
दा बेखौ जोङो मिथिया बेबा बबे जायगानिफ्राय लाबोदों दा जों बेखौनो जेखौ मोनो मायो बेखौनो जायो जोङो ना नोंथां
औ नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला आरो जों बुंनो हाबावगोन मैगं थाइगंया थांखांबाय अब्लाबो माने मैगंनि आरोबाव दंबावो मा ओ फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथायाबो मा माने जोंनि जायगायाव जा मोनो माने खालि बोथोरावल' मोन- जायो आरोना जाखिनि बोथोरावल' माने जों जानो रोङो। दा जोङो जेनेबा बोथोरनि बारा जों जेनेबा मालाबा समाव जानो लुुबैबा नुबानो बायनानै लाबोयो फिथाइ सामथाइखौ अब्ला जोङो जेनेबा बेयावबो मानि एखमबा मोजांखौ मोनफ्लांबा मोन-
मोनफ्लांबाय थाबाय औ आरो जुदि नोङो बिजनेस बिजनेस मावनोबाथ' नोङो बेबायदि आरो बोथोर गैयै फिथाइखौ मोननोबाथ' जों साननो गोनां खोथाया बेनोखा कि बिसोरो केमिकेल बाहायखायो।
औ
मेन बुसथु
बेनि थाखायनो जों गोबां थाल लानांगौ जायो आरोना मेन खोथा थायानो मा देहाखौ थाल लानाया जानाय लोंनायाव बांसिन थाल लाना
औ आरो जोङो औ फुङावहाय थाब सिखांनां- गोन थाबायनांगोन
थाबायनांगोन प्रेक्टिस खालामनांगोन
सोरांनि रोदा जानांगोन जेराव जोङो भिटामिन दि मोनो जोङो थाबायनांगोन जेराव जोंनि केल'रिसफोर मा मा जानानै मेजेम बारायदोंमोन बेखौ थाबायनानै जोङो गोलोमदै गहोनानै जोंनिफ्राय ओ नाङै बुस नाङि बुस्थुआ गोलोमदै महरै ओंखारबोनाय बेफोरखौ जों गासिखौबो थाल लानानै जों गोग्गो देहा खालामनो हायो। आरो मोजां मोजां फिथाइफोर सामथाइफोर जानांगोन
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां औ नोंथां होननाया फ्रायानो सैथो। बुंनो थाङोब्ला देहाखौ मानि अभार लड खालामनो नाङा आरोना आरो मा जेनेबा देहाखौ जेनेबा आंनि मोदोमखौ जेनेबा आंनो जेनेबा दे बुंनो थाङोब्ला आंनो माने गिदिर जाजानो गिनानै जानाय लोंनायखौबो खम खालामजाया आरोना मानि नोंनि नांगौनिखौ नों जानांगोन बिनि बारा जायोब्ला नोंनाव एफेक्ट जाखागोन आरो मा औ बेनि थाखायनो आरो मालाबा समाव जों जेनेबा गावनि देहाखौहाय माने गोग्लैसोनाय मोनो अब्ला माने गोग्लैसोनाय मोनब्लाबो माने हायाबाबो मानि गावखौ मानि गोरा खालामनो नाजानांगोन जायनि थाखाय जेनेबा नोङो जानो लोंनो हायाब्लाबो एसेबाबो जानो लोंनो हानांगोन आरो साफा साब सिखोन थानांगोन नङाब्ला बेमार आजारा देहाखौ जायो आरो ना माने जों साफा थाब्लासो नोंनि देहायाबो स्ट्रं जागोन गोग्लैसोनाय देहाब्लाबो मानि गावखौनो गाव माने गोरा खालामनांगोन आरो ना नों थां बेबादि औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा नोंथां
बेनो नोंथां जेनेबा फुङावहाय थाब सिखारनांगोन साननि सोरां जानांगोन थाबायनांगोन थाबायनानै जा फेक्सफोर दङ बेखौहाय एसे दि प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो मोजां मोजां फुदस जानांगोन ओंखामफोरखौ मोजाङै टाइम म थे जानांगोन फिथाइ सामथायफोरखौ जानांगौ टाइमाव जानांगोन बेफोरजोंसो जोंनि देहा जायो आरो जेनेबा साखोन सिखोननि खोथायावबो बुंबाय नोंथाङानो बेफोर गासिबो सैथो बिसोरखौ जोङो साखोन सिखोन थायाबाबो जोंनि देहाया गाज्रि जायो जोंनि साराउन्दिं बेकग्राउन्डआवनो जोङो साखोन सिखोन थानो नाजानांगोन आरोखि
औ नोंथां औ
औ आरो बिदिनो गाइखेरनि बुस्थु जेरै पनिर पनिर बे गाइखेरनि बुस्थु जों साहा लोंनो लुगैयो
बेफोरजोंबो माने गेसथिकफोर जायो आरो बांद्राय अभार बिदि साहा लोंनो नाङा अब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जानो सानो थिग टाइमाव ओंखाम जानांगोन बेफोरनो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
मोनथिबावो
औ नोंथां औ बुंनो नोंथाङा बुंनाय खोथा बायदिनो माने देहानि थाखाय बिराद गावखौनो गाव माने राफोद खालामनांनाया नंगौ मालाबा समाव जेनेबा गोबाङानो जेनेबा सोरबाया मिरामिस थाग्रा थायो सोरबाया जेनेबा बेदर जाग्रा थायो बेदर जानायनि बेलायावबो मा मानि नोंनि बेदर जानाया माने लिमिट थानांगोन आरो ना नोंथां मालाबा समाव मा बा मोनसे जायोब्ला माने जानाया माने बबेखौबा जाबा बारा जायो जेरै नाया जेनेबा ना गोथांबा थान्दा बुस्थु गगा मोननायफ्राव जाजानाय नङा बेफोरबाय दि बांद्राय फ्रेसार गोनां मानसिया अमा बेदर जानो नाङा आरो बोरमा बेदरखौबो जानो नाङा जेब्ला बोरमा बे दरा जेनेबा भिटामिन बुस्थु खिन्थु थान्दा अब्लाबो बियो माने थैया बारायो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ जानो नाङा आरो दाउ लकेल
जोंनि बडिनि बुस्थुआ लिमिटाव थायोबासो जोंबो लिमिटावहाय थानो हागोन
दाउ लकेेलबो मा माने जानांगौ देहा दुरबल जायोबा खिन्थु नांगौनि बारा जायोबा नोंनि देहाया मोजां जानाय नङा आरो बेजों लोगोसे
मिरामिस जाग्रानि बेलायावबो गोबां दं जेरै पनिर बेदराबो मानि मा मोनसे बेबो भिटामिन प्रटिन बुस्थु माने बांद्राय जायोबा बेबो टाइपद जाजानानै गिनांगौ आरोना नों दा माने थान्दा गुसु नालाय बेबायदि आरो नोङो गोबां मैगं थाइगङा माने निरामिस जाग्रायाव गोग्लैयो जेरावहाय बांसिनानो गामि एरियायाव लोगो मोनब्लासो मोजां मोजां मैगं थाइगंखौ मोनजानाय जायो बाट टाउन सहरनिब्ला माने केमेकेल गोनांखौनो मोनजानाय जायो आरो नोंथां दा जा बिनि थाखाय बे ओंखायनो माने देहाखौ थाल लानांगोन नांगौ समाव दै बुरजा लोंनांगोन मानो होनोबा दैयासो देहाखौ लाखियो दैखौ माने सानसेयावहाय नोङो फास सय लिथाराथ खमैब्लाबो लोंखानांगोन लोंखानांगौखा आरो बिनि बारा लोंनांगौ आरोना माने सोरबा सोरबा दैखौ लोंनो हाया नालाय खम लोंनो हायो खमथारावबाबो पास लिटारनि बारा लोंनांगोन आरोना दैखौ सानसेयाव दा नों दै बुरजा लोंब्लासो जोंनाव देहायाव बांद्राय इसिबां माने माने जेबो जानो हाया आरोना नों थां माने दै गैयाबानो दै खम जाब्लाबो देहाया गाज्रि जायो अन्थाइ जानायनि सम्भाबना थायो आरो गेस जानायनि समभना थायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जों माने जोंनि देहाखौ मोजां लाखि नो थाखाय बिराद जानाय लोंनायजों लोगोसे थाल लानांगोन गावब गावखौ माने राफोद स्ट्रं खालामनांगोन
गा बांसिन मानसियानो गाव जेनेबा थाल लानो रोङिनि थाखाय ओंखायनो दा जोंनियाव बेफोरबायदि माबाया जागासिनो आरो औ गावसोर मिथि गाव सिखा थेवबो माने बेखौ जाबा बिदि जायो बेखौ खालामबा बिदि जायो होनना मिथि खासेयावबो माने जों मानसिया बेबायदि खालामफ्लांनायनि थाखायनो जोंनि देहाया गोग्गो थाया नोंथां दे नोंथां औ
फोरमायबावनो नोंथां माने थाव थाव जानायखौबो खम खालामनांगोन आरोना नोंथां माने थावबो माने मा बिराद केमिकेल जानाय बायदि जाबाय यानो आरो नों बासि थानाय थावखौ जायोब्ला औ माने दामनि सायाव जाबाय बबेबा दाम गोसा दाम खम बेफोरदि गोलैनाय जाबाय आरोना मालाबा मोजां थावा माने दामा गोसा जायो बेनि थाखायनो माखासे मानसिफ्रा बायनानै जानो हाया दा बिदिब्लाबो माने थावखौ खम होनानै जानांगोन आरो ना खम होनानै जानांगोन जेराव रिफाइन थावफोराे देहाखौ बिराद गाज्रि खालाम नालाय नोंथां बांसिन रिफाइन मिक्स खालामनाय जायो नालाय दे होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय बायदिसिना खोथा मिथिनो मोननानै दे